हेल' अ खोनादोंना नोंथां अ? खुलुमबाय नोंथां अ माबोरै दं नोंथां?
दङ दाबो मोजाङैनो
अह ओ बिदिब्ला दैज्लां बोथोरनि सायाव
औ
सावरायनो नायदोंमोन नोंथाङा सम दङब्ला
औ दङ दे सावरायजागोन।
अ बिदिब्ला आं फोरमायग्रोनोसै नोंथां
औ दे फोरमायना होलांनायसाय
अह ओ दैज्लां बोथोरावहाय ओ जों माइ गायनाय जायो।
औ
ओ माइखौ गायग्रोना लानो थाखाय ओ जों माइखौ फोग्रोना लानाय जायो आरो फोखां नानै बिनि उनावहाय ओ जों खोथिया एसे गोजौ गायजानाय जाब्लानो जों बेखौ फुनानै लाग्रोयो। ओ फुखांनानै दुब्लियाव दै जमा खालामना लाग्रोनांगौ। दै थायोब्लासो हाया गुरै जायो नङा होनब्ला नोंथां।
औ।
अ दैज्लांस बोथोरावथ' बांसिनानो अखा हानाय जायो ओ बे अखानि दै खौनो जों लाखिनाय जायो आलिखौ मोजाङै होनानै बेनि उनाव ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों हाल एवनाय जायो ओ हाल एवखांना जों बे खोथिया ओ फुनानै लानायखौ जों बे दुब्लियाव हाल एवनानै हाल एवनाय गायाव गायनाय जायो।
औ।
ओ बुरजा-बुरजा थानायफोरा हाजिरा लानानै गायनाय जायो। ओ हाजिरानि दामा ओ थामजौ आरो ओ गुबुन-गुबुन जायगायावहाय गायहैनाय जायो जों हाजिरा गायनो। ओ गुबुन-गुबुन जायगायाव थाङोब्लाथाय जोंहा हाजिरानि फैसाखौ एसे बुरजासिन मोननाय जायो। ओम बाजौ गाहाम मोननाय जायो ओ दैज्लां बोथ थोरावहाय ओ बायदिसिना माइ गायनाय जायो ओ जोंनि ओनसोलाव जेरै रनजित जोसा माइब्रा ओ बैसमति ओम खर्मा आरो गोदान ओ माइ ओंखारनाय ओ बंग' बुन्द' बे बेफोरखौ बांसिन गायनाय जायो आरो। ओ आरो जोंना माइब्रा माइखौ फिथा जानाय जायो। ओ जेरै थावनि फि दा ओ फिथा एन्थाब बेफोरखौ जों बानायना जानो हायो। आरो जों ओ ओम माइआ जेब्ला गोजौ-गोजौ जानानै ओ माइ फिथाइ जायो। बेयो ओ माइ फिथाइया गोमोन-गोमोन ओ मोनब्लानो जों माइखौ हायो। ओ माइखौ बांसिनानो हौवा मानसिफोरा हानाय जायो। आरो ओ हाखांनानै न'आव बाननानै लाबोयो बावखाजों ओ न'आव लाब लाबखांनानै बेखौ जों मोसौ जों नानाय जायो नाखांना ओ ओ माइ जिगाब एस्रा बिदि एस्रा-एस्रा दोनथुमनाय जायो। ओ माइखौ जों सानथाम सो सान्दुंङाव ओ फोराननानै बेखौ जों चिनाव सौनाय जायो। ओ बेनो माइरं जायो। ओ जोंनि जानाय आदार बेखौनो जों ओ माइरंखौनो ओंखाम संनानै जानाय जायो। ओ आरो माइ ओ सौनायावहाय ओ गुन्दै ओंखारो जोंहा ओ बे गुन्दै ओंखारनायावनो जोंनि न'आव फिसिनाय ओ अमा बिनि थाखाय जोंहा गोनांथि जायो बे गुन्दैया आरो माइ नानायावहाय जिगाब ओंखारो बे जिगाबाबो जोंनि थाखायबो मोजां मानोना ओ बे जिगाबा मोसौनि आदार ओ मोसौखौ जोंहा दैज्लां समावहाय जायगा मोना जायो बहा होगोन बहा मागोन ओ दुब्लि फोथाराव माइ गायजोबनाय बेफोरबायदि जायोना। ओ जों बे समाव मोसौनो न'आवनो गांसो हानानै होनांगौ जायो आरो बिलाइ बुथुमनानै होब्लाबो जायो आरो जिगाब होब्लाबो जायो ओ दैज्लां समावहाय मैगंफोरबो गायनाय जायो जेरैहाय जिंखा मैगं पथल मैगं बेफोरखौ जों गायनाय जायो दैज्लां समाव ओ सान्दुं दुंब्लाथाय गरमा बारा जायो थानो हायि बायदि मोनो दैज्लां समावहाय जों गरम बन्द मोनो ओ गरम ब नद होनाय जायो आरो स्कुल कलेज गासिबो बन्द' दोनथ'नाय जायो बे गरम बन्द'आवहाय जोंहा कचिं क्लासबो लानाय जायो ओ बे गरम बन्द'आवहाय जोंहा ओ गोजान गोजान जायगा बेरायना लानो थाखाय मोजां जायो आरोना मास मोनसे बन्द' मोनो मानोना ओ आरो दैज्लां समावहाय फालौबो गायनाय जायो आरो भिन्दि आरो थाइबें बायदिसिना बिदिनो गायनाय जायो आरो बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनायसाय
औ नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों नंगौ माने जोंनि ओनसोलफोराव माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों आरोना माइ आबाद आबादानो जोंनि गाहाय आबाद होननानै मिथियो माइ आबादखौ आंबो बेखौनो फोरमायलांदिनि एसे मानो होनबा माइ खालामनो थाखाय जोंनो मा नांगौ गिबियावनो माने माइज्लिनि गोनांथि जायो नङा होमबा
औ
माइज्लिनि गोनांथि जायोब्ला माइज्लिखौ जोङो बोसोरसे सिगाङावनो आबाद मावनाय माइखौ एसे दोननानैब्लाबो नङाब्ला आथिखालाव दखान गलाफोरावबो गोबां रोखोमनि माइज्लि मोननाय जायोना गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन माइनि माइज्लि मोननाय जायो बेफोरखौ बायना लाबोनानै जोङो न'आव लानानै सोमनानै दोननांगौ आरोना मानो होनोबा बस्था नङाबा प्लास्टिकनि बस्था बायदिफोराव सोनानै जोङो हर- से सोमनानै दोनोब्ला बेहाय सोमनानै दोननांगौ जायो आरोना बे खौ बोखांनानै जोङो गोथां बिलाइ जेरै थालिरनि नङाब्ला थास' नि गिदिर गिदिर बिलाइखौ लानानै बेजों खोबनानै दोनो आरोना अब्ला खोबनानै दोनोबालायनो माबा मा होनो थाबैनो गाजा बेरो होननानै बुङो माने गाजा बेर ओइ गाजा खौ फोनो थाखाय जोङो मा होनो दुब्लि फोथार ओ दुब्लिखौ माने नङाब्ला ओ बेखौ फोनो थाखाय जोङो एसे ओ दखरसे माने ओ नानै बेखौ गुरै हाब्रु खालामनानै फोमोनना लायो।
अ औ
फाइ होनो थाखाय आरोना बेखौ होनानै ओ जोङो जेब्ला खोथिया जागोन ना माइखौ फोनानै जेब्ला ओ बे खोथाया जागोन ना
औ
बे खोथियाखौ गायनो थाखायबो जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव
अ
ओ बेफोरबायदिनो हालेवनानै लाग्रोनो गोनां जायो आरोना गोदोनि दिन माने हालेवनाय बुङोब्ला माने बांसिनानो ओ मोसौ हालिजों बा नां मोसौ हालिनांगोलजों हालएवनाय जायोमोन ना बे हाल गोबांङो गोबां माने गोदो ज' ज' बयबो गामिनि साब्रै साबा न'खरब्रै न'खरबा लोगो नांनानै ज' ज' न'सेनियाव न'से न'खर न' खर मावहैयो हालेवफाहैयोमोन आरोना। ओ खालामनानै माने गावजों गाव मदद होलायनानै ओ माइ आबाद खालामोमोन आरो। बेबायदिनो हालेवनानै बे खोथियाखौ फुनानै लाना थांनानै माने बेवहाय गायहैयो आरोना बे गायनाय समावबो गामिनि आइजोफोरा ज' ज' थांनानै गावजों गाव मदद होलायोमोन न'खरसे न'खर मानै सावरि बादारि जाहोयोमोन आरोना गोदोनि समाव ओ बेफोर गोबां नुबोदों माने गोबां ओ बेफोरबायदि सोलियोमोन आरोना।
औ।
मानो होनोब्ला आथिखालावथ' बेफोरबायदि नुनो मोनलिया। आथिखालाव हालेवनायाबो गोबां सोलायनो हमबाय जौगाबोनो हमबाय। जौगानो हमबाय गो नांगोलजों हालेवोमोन आथिखालाव मा होनो ट्रेक्टर मेसिनफोरजों हालेवनानै ओ मावनो हमो आरो आबाद मावो आरोना। आथिखालाव ओ नांगोलजों हालेवोन दा ट्रेक्टरजों हालेवनानै माने खम समनि गेजेरावनो गोबां हा हालेवनानै आबाद मावनो हानाय जाना आरोना बिदिनो ओ खोथिया फुनानै दा आथिखालाव माने बेफोर गोदोनि बायदि नंलिया माने सावरि बादारि जानाय नेमफोरखौ माने गोबां खम नुनो मोननाय जाबाय आरोना।
औ।
गोबाङानो माने हाजिरा होनानै बा मा होनो बेनि सोलाय रां हरनो गोनां जायो खामानि मावनायनि सोलाय रां होनानै खामानिखौ मावहोनो गोनां जानानै फैयो आरोना।
औ।
आरो मा होनो माइ जेब्ला फिथाइ थायनानै जेब्ला हानायनि सम फैगोन ना बै समावबो मा ओ गोदो ज' ज' हानानैनो माने बेफोरबायदिनो गावजों गाव मदद होलायोमोन बेनियाव सानसे बे न'खराव सानसे बेफोरबायदि मदद होलायनानै जेरै माइ गायदोंमोन बेफोरबायदिनो हानाय समावबो बेफोरबायदिनो खालामोमोन आरोना आथिखालावथ' माने दा मेसिनजोंसो जेरैबो ओ हालेव मा होनो हानायावबो मेसिनखौनो बाहायो आरो बेजों लोगोसे आथिखालाव गोदान ओंखारबावदों जे बेयावनो हानानै बेयाव बे मेसिनजोंनो मारा होखानायखौबो जादों आरोना आथिखालाव आबादनि बि थिङावबो बेफोरबायदि खामानियावबो माने गोबां सोलायनाय नुबोदों आरोना। नांगौनि बारा सोलायबोनायखौ नुदों माने गोदो बेफोरबायदि गैयामोन नालाय। आथिखालाव ओ गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि ओ गोनोखोआरि आगजुफोर ओंखारबोनो ओंखारदों। जायनि जाहोनाव ओ गोबां माने गोदो आबादाव मा होयोमोन
हासार होनाय जायोमोन ना बोरमा मोसौ मैसोनि खि हासुदैजों जानाय हासार ना दैयाव माने जोंनि गोदोनि हा जायगायाव आ बाद मावनाय हायाव माने बेजोंनो थोजासे मोनो आरोना माइ फिथाइखौ नाथाय आथिखालाव नांगौनि बाराखौ लुबैयो नालाय जेरै बेनि थाखायनो जोंनि हायाव आबाद मावनाय फोथाराव माने बायदि रोखोमनि रासायनारि हासार जेरै इउरिया पटास बायदि रोखोम रोखोमनि हासार बाहायनानै जोङो आबाद मावोखाय बांसिन मुलाम्फा नांगौ माने जेसेबां जेसेबां आबादनि बाहायो बेनिा बांसिन मोननो थाखाय जोङो बेफोरबायदि रासायखारि हासार बाहायनो बाहायो आरो ना जायनि जाहोनाव जोंनि आबाद फोथारफोरा ओ मा होनो बिस गोनां जानानै जालांदों आरो जाबोनो हमदोंसै आरो जालांगासिनोबो दं बेनि थाखाय मानसिफोरा माने बेखौ जानानै माने बायदि रोखोमनि बेमारजों गाब्रबनानै दङ आरोना जाय बेमार जोङो हमदांस'हाया बेनि थाखायनो जिउबो खहा जानो गोनां जादों गोबां सुबुंफोरानो बिस गोनां बेफोरबायदि रासायनारि होनाय रासायनारि मुलि होनाय आबाद फिथाइ जानानै जोङो गोबां रोखोमनि बेमार जाब्र'नो गोनां जायो
ब्र'नो गोनां जागोन
नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव बेफोरबायदि थासारिया जानांगौ जादों जानांगौ अब्ला बेनि एसे बुंलांना होनो हागोन नामा नोंथाङा हेलौ
औ
बेनि बागै बुंना होनो हागोनना एसे दे अब्ला समाबो जाबायमोन ना
औ
दिनै रायलायनायखौ बेखनियावनो फोसथ'नोसै होमबा नोंथां